हेल औ नोंथां। बास। जोङो नोंथां ओ नोंथाङाथ' दायो ओ मा खालामबोगासिनो नोंथां।
ओ दायो नै नोंथां बायजोआव जिरायनानै ओरैनो दं आं नोंथां।
औ नोंथाङा एसे आंजों। सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन नामा बायदिसिना जोंनि बर'फोरनिनो जोङो जेरै ओ बर'फोरनि मा होनगोन बेखौ जोङो ओ गाननाय जोमनाय बेनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय औ। जेरै जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो। बर' माहारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बा बर हारि माहारिनि सुबुंफोरा ओ गाव गाननाय जोमनायफोर खौ गावनो दानानै बा लुनानै गानबोदों बा जोमबोदों थिग बेबायदिनो जोङो बै गाननाय जिब माने जि जोमफोरखौ। अ दानो थाखाय जोङो माखासे ओ आदब खायदा बाहायबोदों बा माखासे आइजें आयलाफोरबो जोङो बाहायबोदों। जोङो गिबियावनो जोङो बै जिखौ दानो थाखा जाय जोङो खुन्दुंनि गोनांथि जायो। आरो बै खुन्दुंखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो। इन्दि एम्फौ बा लाथा एम्फौखौ जोङो फिसियो। बे लाथा एम्फौखौ फिसिनानै जोङो जेब्ला बे लाथा एम्फौआ फिथोब थोबनानै फिथोब जायो औ औ अब्ला ओ अब्ला जोङो बै फिथोबखौ लाबोनानै रुनानै जोङो उम एसे फोराननानै उनाव बेखौ थावख्रिजों थाव ख्रि लुनानै जोङो खुन्दुं थुनो खुन्दुं थुन्नायनि उनाव जोङो बे खौ इसान सोङो इसान सोंनानै जोङो बायदिसिना दख'ना बा जोमग्रा जि गाम सा खर'खो खावखानाय फालि बेफोरबायदि खौ जोङो दायो बा आ बर' आइजोफोरा दयो ओ बे दानाय जि जिनि अनगायै आरो माखासे ओ गाब गोनां दानो थाखायबो मिथिंगायाव मोन नाय माखासे बिफांनि बिलाइ ओ बिफांनि बिगुर बा बि बिबार बैफोरबायदि ओ मुवाफोरखौ लानानै ओ देनानै बा गाब बानायनानै जोङो बै ओ खुन्दुंङाव गाब होनानै बायदिसिना आलादा
आलादा आलादा धर्मखौ नगौ-नगौ। नंगौ।
बेफोरनि गेजेराव जोङो जेरै बुंनो हायो दख'ना ओमफ्राय गामसा खौबो जोङो बायदिसिना गुबुन गुबुन गाबजों जों दायो। ओमफ्राय आर'नाइ जोंहा जायखौ जोङो बर'फोरनि गुबै सिनायथि बा जोङो जाय खौ माने मान होनाय बा गिदिरफो मान होनाय हाबाफोराव जोङो बाहायो। बेनि ओमफफ्राय जोंहा बेबायदिनो बैफोर जिफोराव होनो थाखायबो जोंहा
जोंहा माखासे
आगरफोर दङ जायफोर आगरफोरखौ जोङो ओ बर' आइजोफोरा माने गावनो समायना रमायना ओ मिथिंगानिफ्राय माने आ माने थुलुंगाखांनानै बानायनाय बैफोर बिबारफोरा जेरै हाजो आगर बैग्रि बिबार फारौ मेगन दाउथु गद' बेनि उनावहाय जों आगर गुबै दिंखिया दिंखिया बिलाइ आरो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो माखासेफोर आगरफोरनि बुंफोर दङ खोनादों नोंथां? हेल'। हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेल'। हेल'।